हेलौ ओ नोंथां ओं खोनादों नोंथां
अ दा नोंथाङा मा खालामबाय दं?
नै ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
मा होनदो?
थयो
अ ओंखाम जाबाय सानजौफुनि?
आं जाखांबाय नोंथां।
औ मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रियाथ' आलुजों नायानोसै।
औ।
औ
औ दा बेनिफ्राय नोंथाङा ओरैनो दङब्ला।
आंङो दङ नोंथां।
आं नोंथांजों मोनसे आयदा लाना सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना औ। अ दा आयदाया जाबाय जोंनि आबहावा गुबुंले जानाय। बे आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन।
ओं ओं नोंथां।
दा नोंथाङा ओ जोंनि आबहावाया मा मा? जाहोनाव गुबुंले जादों बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोदो।
ओं ओं नोंथां औ। जोंनि आबहावायाथ' बुंनो थाङोबाथ' बुहुद दङना नोंथां।
बाइ बुंबाबो बुंख'नो हाया जाहैयो।
औ नोंथां।
ओरैनो बिफां लाइफांनि थाखायबो आबहावाया गुबुंले जायो। गेसाव गोफननि थाखायबो। बिफां फिफांफ्रा आरो बिदिनो बिलाइ सिरिनाय मा सिरिनाय गेसाव मोनामनाय मा मोनामनाय। बेफोरबायदिनो माबा गुबुंले मोनामनाय माबाफोरजोंनो गुबुंले जालाङो आरो।
औ
खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों खोनादों।
औ
ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङा बिफोरनि बावै मा मा मोनथिगौ देलाय एसे
होनोबा आं फोरमायनोसै नोंथां।
ओं देन
औ दा जोङो आबहावा गुबुंले जानाय होनना बुङोब्ला ओ जोंनि सोरगिदिं थानाय बार उम गेब्रेंनाय दै गुबुंले जानाय बा हा गुबुंले जानाय बा सोदोब गुबुंले जानाय जोङो बेफोरखौ मोनफा मोनफा आबहावा गुबुंले जानाय होनना बुङो जिहेथु आबहावा होनना बुङो ब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां जिब जुनार गासै बार हा दै अन्थाइ बाला। जोङो बेखौ जोङो आबहावा होनना बुङो दा बेफोर जोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावाया जेब्ला बारा गेब्रेंगोन बा जेब्ला दैया गाज्रि जागोन बा हाया गा ज्रि जागोन जोङो बेखौ आबहावा मा होनो ओ आबहावा गुबुंले जानाय होनना बुंगोन दा दिनै ओ जोङो आबहावा गुबुंले जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय सुबुं अनजिमा बां नाय।
ओं
दा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंनो थाग्रा न'नि आं खाल बा थाग्रा जायगानि आंखाल जालांनो हमदों। दा बेनिखायनो सुबुंफोरा मा खालामदों जों नि ए हाग्रा ओनसोल बा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै उम सुबुंफोरा थाखुलि बानायनो लादो। जेनि थाखाय बिफां लाइफांफोरा जोबस्रांलांदों। दा बेवहाय जोंहा बिफां लाइफां जोबस्रांलांनाय लोगो लोगोनो ओ जिहेतु अखा बांखाया खम जालांबाय लोगोसे ओ बिफां लाइफां जोब स्रां लांनाय लोगो लोगोनो बिदुं साननि दुंखावनाया बांनो हमबाय। दा जायनि थाखाय जोङो दिनै गरमखौ जोङो बांसिन मोनो। दा बेराफारसे थिं ओ जिहेथु जोंनो बिफां लाइफाङा जोंनि गोनां जानाय अक्सिजेन गेसखौ जोंनो जगायनानै होयो दा आरो लोगोसे जों हगारनाय जोंनो नाङि हगारनाय कार्बनडाइ अक्साइड गेसखौ बिफाङा सोबनानै लायो। दा बेबायदि मोनसे सोमोन्दोआ बिफां लाइफां जोबस्रांलांनायजों लोगोसे जोंनि सोमोन्दोआबो एसे ओ खम जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बिदिनो दिनै सुबुं अनजिमाफोरा जौगानाय जों लोगोसे दिनै दारिमिन, मटर गारिनि गोबां जानो हमबाय दा बेफोर दारिमिनफोरनि फ्राय ओंखारनाय जुङा मैला बा ओ गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय दिडिजेल पेट्रल खामनायनि दुङि उखुन्दै बा ओ बायदि सिना ओ गेस बेफोर गेसफोरा ओ जोंनि बा जोंनि बेसोर गोसारना नै थानाय बारजों गलाय मोनदेर जानानै जोंनि बारफोरखौ मा खालामदो गेब्रें होदों। लोगोसे दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय ओ मैला दै मैलाफोरा ओ दैजों गोरोबफानानै दैमानि दैजों गोरोब फानानै बा जायखिजाया दैजों गोरोबफानानै दैखौ मैला खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो फारसेथिं दा जोंनि आबाद मावनायाव जिहेथु आबादखौ मो जाङै दिखांनो थाखाय बा मोजां फिथाइ मोननो थाखाय जोङो गोबां रासायनारि हासार बा एम्फौ बुथारनो थाखाय जोङो गोबां रासायनारि एम्फौ बुथारग्रा मुलि बा बाहाययनायनि जाहोनाव ओ जोंनि दैफोरा बा हाफोरा गाज्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेफोरनि जाहोनावनो ओ जोंनि आबहावाया गुबुंले जालांगासिनो दङ।
उम।
आरो जोंङो फारसेथिं दा ओ जोंङो जोंनि जिथु गारि मथर बांनायजों लोगोसे जोंनि साउन बा गारिफोराव जोंङो फेमफा होयो दा बे फेमफाफोरनि दाम ख्रावनाया बारा जालांनो हमबाय माइक स्पिकार बा बायदिसि ना बक्स ओंखारबाय जायफोरनि दामख्रावनाया बारा जालांबाय जोंङो मायबा बार बा मायबा रंजानाय थिलियाव जोंङो गोबां ओ सावन गोसा गोसा होनानै जोंङो बक्स दामनायखौ जोंङो नुनो मोनो। जायनि थाखाय सोदोब गुबुंले जानाया जागासिनो दंङ दा बे फोरबायदिनो मोनफा मोनफा जाहोनफोरा दिनै जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामदों।
उम।
आरो लोगोसे बेबायदिनो दिनै ओ जोंनि जिथु मा होनो ओ थानाय जानायफोराबो ओ गोबां रासायनारि मुलि बाहायनायनि जा होनाव ओ जोंनि दिनै ओ जोंङो मायबा मोजां मोजां फिथाइ साम थायबा मोजां मोजां मैगं थाइगं जोंङो मोनजानो गैलिया जिहेथु जोंनि आबादारिफोरा गोबां गोबां रासायनारि आसार बाहायनानै आबाद मावनाय जायो जायनि थाखाय जोंनि जानाय लोंनाय आदारफोराबो गोबां बिस गोनां जानानै फैबाय दा जायखौ जायोब्ला ओ जोंनि देहाया ओ लोरबां जालांङो लोगोसे लासैनो नों बेमार आजारा जोंनि देहायाव साग्लोबनो हमलांदों
खोनादोंना नोंथां औ दा जोंङो बेफोरफोरखो जोंङो होबथानांगोन जोंनि आबहावा गुबुंले जानायखौ जों होबथानांगोन नंङाब्ला मोनसे समाव ओ जों सुबुं माहारियाबो थांनानै थानो हानाय नङा ओ जे थु ओ बिफां लाइफांखौ दानफायबाय थायोबा मोनसे बिदुं दुंखा सावनाया बारा जायो बा अखा बांखाया खम जायो दा अखा बांखा खम जायोब्ला जोंनि ओ ओ जायखिजाया जों आबाद मावनो हानाय नंङा बा जोंनि ओ आबाद मावनायफोरा मोजां जानाय नंङा नंङा दा फारसे जुदि दंफां लाइफां गैयाब्ला ओ गोबां बिदुं दुंनानै दा जोङो बे बिदुं दुंनायजों जोंङो थावरिना थानो हानाय नङा दा बेफोर बायदिनो दिनै जोंनि आबहावाया गोबां ओ गेबेंनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
औ ओ दा लोगोसे जोंङो ओ बेखौ जोंङो होबथानायनि राहा हिसाबै जोंङो गोबां जोंङो बेबस्था लानो हायो होबथानाय राहा लानो हायो दा जोंङो दिनैनिफ्रायनो जोंङो ओ गोबां बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारि लानाया मोजां ओ लोगोसे बिफांखौ जोंङो ओ गायनाल' दोनबा जानाय नंङा बिफां लाइफांखौ जोंङो गायनानै बेनि दै हासार लाइफांङा देरनो जि नांगौ हासार दै नांगौ बा लाइफां लायहांखो ओ जिब जुनारनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जि बेरा नांगौ जोंङो बेफोरखौ जोंङो दा रैखा थिनि थाखाय जोंङो बिफां लाइफांखौ गायनानै बेरा होनाय जोथोन लानाया ओ जोथोन लानाया जोंनि थाखाय मोजां जागोन आरो दा बिफां लाइफां थाब्लासो जिब जुनारफोराबो थागोन जिब जुनारफोरा थाब्लासो जोंबो थांनानै थानो हागोन दा बे बायदिनो जोंङो दिनै गारि मटरफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा जिहेतु बारफोरखो गेब्रें होयो ना लाय। बेखायनो जोङो गारि मटरखो दिनै जोङो इलिक ट्रिक इलेक्ट्रिक बा बेटारिफोर बायदि बानायोब्ला जों मोजां जागोन। जु दि बेटारिदो खारनाय बा सलारदों खारनाय लाइट इलेक्ट्रिक कार इलेक्ट्रिक बाइक बायदि बानायै बानायनायखो जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो जोङो बांसिन ओ थाव डिजेल डिजेल पेट्रलजों खारनाय गारिखो बाहायनायनिख्रुइ जोङो इलेक्ट्रिक कार बा बेटारिजों सोलिनाय गारि बाहायनाया जोंनि थाखाय मोजां जाग गोन अब्ला उखुन्दैया खम ओंखारगोन बा उखुन्दै गैया जागोन। जायनि थाखाय जोङो बार गे ब्रेंनायनिफ्राय होबथानो हागोन। लोगोसे जोङो ओ सोदोब गुबुंनायखौ होबथानो थाखाय जोङो ओ गोबां रोखोमनि गोसा गोसा गाब ग्रा ओ बुस्थुफोरखो जोङो बिसोरनि सोदोबफोरखो जों खमायनांगोन ओ जे थु जोङो हाथाइ बाजारफोराव गोबां फेम्फा दामखावनाय बा बायदिसिना दावराव दावसिनि जाहोनाव जोंनि सोदोब गुबुंनाया जायो। दा बेखायनो जोङो बेफोरखो सोदोब गु बुंनायखो जों होबथानो थाखाय फेम्फाफोरनि जिथु ओ खोनानायनि हार
बे खोनानायनि हारखो जोङो ओ साउन सोदोबनि ओ जिथु सोदोब दामफ्रावनाय सोदोबनि गोसाथिखो जोङो खमायनांगोन अब्ला जोङो सोदोब गोसारनायखौ जो सोदोबनि गेब्रेंनायखौ जोङो होबथानो हागोन। दा बेफोरबायदिनो जोङो गोबां ओ आबहावा होबथानायनि जोङो राहा लानो हायो। दा नोंथाङा एसे आबहावानि सायावनो आबहावा होबथानायनि सायावनो नोंथाङा ए से फोरमायना होबावदो।
दाथ' जोंनिथिं नै ओरै माबा खारलाय गारि मथर थाव थौ लाबोनानै फानफैनाय मानाय ओरैजाय आबहावा सोरबाबा ओरैजाय टेक्टराव सोनानै बेबो आबहावा खौ गुबुंले खालामहोनाय सोरबाबा बाइक सालायनानै सोरबाबा बिदिनो माबा गुबुंले खालामहोनाय, अनेखसै आरो बिदिनोसै आरो। बेबो जों बुंबाबो माने फोजोबनो हायि जाहैयो आरो आबहावा गुबुंले खालामनायखौ सोरबाबा बुंबाबो मानिया। सोरबाबा मानिया। दा आरो गारि गरायाबो बांसिन आब दंफां लाइफांखौ गारि गराफ्राबो दंफां लाइफोरफोराबो माने बहुद खम। ओमबाय बारहावा माबा गाज्रि गारि मथरफ्रा बांसिन जालांबाय। ओमफाय दा ओरै दंफां लाइफांफोरा बहुद खम जालांबाय आरो। दा गामियारिफोरनियाथ' मा होनबावनो थानायाथ' थायो दंफां लाइफां बहुद गायो। ओमफ्राय दा ओरैनो आरो टाउन एरियाफ्रावथ' दंफां लाइफाङानो बहुद ख खम जालांबाय माथो नोंथां।
दा नोंथांजों सावरायनानै जोबोर मोजां नांबाय‌। ओ जोङो सावरायनायखो बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां औ।
ओं दे दे नोंथां दे दे ओं दे दे।